औ खोनाबाय नोंथां ओ सानजौफुनि गोजोननाय जासहबाय नोंथां सानजौफुनि
मोजां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
सानजौफुनि गोजोन हामलायथि जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ
औ जों दा मानि सोमोन्दै जों दा मानि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदों नोंथां
ओ जों दे ओम बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै नामा
औ औ नोंथां औ बर'नि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै फंनैसो बिदिन्थि बा बेखेवना होदो नोंथाङा आंनो
औ औ ओ जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय आङो ओ बर'आ माखौ ओ मा मा ओंख्रिखौ जायो बेनि सायाव आं ओंख्रिफोरनि नामखौ बुंगोरनोसै
औ औ
ओ नारजि अमा नारजि अमाखौबो बर'फ्रा जानो जोबोद गोथाव मोनो
औ औ
सबाय साम' ओ सबाय दाउ दाउजोंबो जाजायो ओमफ्रायो अनला मेवाइ ओ नाफाम नाफामखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां मिथियो
मानसि गालदाब खेरा दाबसिननिखौ मिथियोना नोंथाङा?
औ मिथियो नोंथां मिथियो
बुङो खेरा दाबसिनिबो बुङो आरो खुमब्रा हांसो थाबाय मैथा ना अमा ओमफ्राय लाफा नाथुर ओमफ्रायो जोगोनार ना बेफोरनो आरो ओ नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो बर'फोरा हाग्रानि मैगं गोथां जानो मोजां मोनो बिनि सोमोनदै आं हाग्रानि मैगंनि सोमोनदै माखासे मैंनि सोमोनदै आं फोरमायनोसै नामा? औ जोग्लावरि मैगं जोग्लावरिखौथ' सिनायो नोंथाङा
औ सिनायो नोंथां सिनायो औ सिनायो नोंथां
बुरि थुनथिनि आरो थाराय आरो सिब्रु मैगं सिब्रु मैगं दिंखिया बारसिखो बिबारखौ सिनायो ना सिनाया नोंथाङालाय गोजा गोजा बियो अनलाजों जाजायो औ खार' खानदाय ओ जारि आ अनथाइ बाजाब ओमफ्रायो नोरसिंखौ सिनायो ना नोंथां? ओ एनजर बेदरजों जाजायो मैसो बेदरजों जानो गोथावथार थास' बिबार ओमफायो थास' बेदर थास'आ गासिबो जाजाजोबो नोंथां ओ थास'ना बेदरबो जाजायो बिसंबो जाजायो बिबारबो जाजायो थास' आथिंबो जाजायो गाससिबो जाजायो आरो मोन गामबारि बुरि थखन बिसोरनोसै आरो ओ नोंथां ओ नोंथाङा ओ नारजि ओंख्रि बर'नि नारजि ओंख्रि संनायाव माबोरै संनाय जायो बेखौ बखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां ओ नारज्रि ओंख्रि बुङोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि गुबै जानाय बा गुबै ओंख्रिबो होनना बुङोब्ला जोंहा गोरोनथि जानाय नङा आ जोंनियाव नारज्रि खौहाय माबोरै जायोबा अबेनिफ्राय मोनो होनना बुङोब्ला अब्ला नोंथां गिबियाव जायनाखि जोंहा फाथोनि बिबां जोंनियाव खसथा फाथो होनना बुंनाय जायो ओ खसथा फाथोखौ फोनानै जेब्लानाखि देरफुयो अब्ला देरफुनाय समाव जोंहा बे खसथा फाथोनि बिलाइखौहाय जोंहा खेंसालियायै ओंख्रिबो जानो हायो दा नारज्रिनि थाखाय जोंहा बे बिलाइखौ खानानै ओ अबेबा सानद्रि बा गुवार बसथायाव लानानै जोंहा नाग्लिग्रोना लानायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां
ग्लिना लानायनि उनावहाय जोंहा सानदुङावहाय नांगौ बायदि फोरानो फोराननानैहाय बसथा बा मनायावहाय जोंहा खाथुमना दोननायखौ नुनो मोनो बिनि उनाव जोंहा ओ नारजि जानायनि जोंनियावहाय जोंनि ओनसोलाव नारजि जानायनि मोनसे सम दं नोंथां जेब्लानखि जोंहा ओ गायनाय फुनाय सम सलियो बा गाय माइ गायखांनायनि उनाव जोंहा नारजि ओंख्रिखौहाय जानाय जाया नोंथां आरोबाव जोंनि ओनसोलावहाय ओ बर' न'खराव सोरबा ओ मानसि थैयोब्ला बोसोरसे नारजि ओंख्रिखौ जोंनियाव संनाय जाया ओ दा नोंथाङा नोंथाङा माबोरै संनाय सङो होनना बुङोब्ला जोंनियावहाय संनायखौ ओरैबायदि नुयोमोन नोंथां जायनाखि जायनाखि दिनाव जोंहा नारजिखौ जागोन अब्ला ओ नाज्रि जायनाखि बिगाबखौ जोंहा गिबियाव आव दैयाव सोमग्रोना लानायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जोंहा बेदरजों बा अमाजों जुदि जोंहा जायोब्ला अमा बेदरखौ जोंहा ओ एवग्रोना लानायखौ नुनो मोनो एवनायनि उनाव जोंहा ओ नारजि ओंख्रि सोमना दोन्नायखौ दैनिफ्राय बोखांनानै गारस'नो बेनि उनावहाय जोंहा संनानै याय ओ माखासे ओ न'आवनो बानायनाय खारदै जायखौनाखि जोंनियाव खारै होनना बुङो बै खारैखौ होनानै जोंनियाव फाय नाग्लिनायखौ नुनो मोनो आरोखि नाग्लिनानै जोंहा ओ जेब्लानखि खारै होनाय नि उनाव इसे लिमोनब्ला बा फिस्लायगोन अब्लानाखि बे मोननानै जाजानाय जायो आरो नोंथां दा जोंनियाव हाय नारजि ओंख्रिखौ दिबबि दिबबि बेबायदियैनो संनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां आदसा नोंथां ओ नोंथांमोननियावहाय अनला ओंख्रि सबाइ दाउखौ जायोना जाया
जायो नोंथां
औ औ जोंनियावबो सबाइ दाउ ना ओ नाज्रि अमा ओ अनला दाउ आव बायदि बायदि ओंख्रिफोरखौहाय गोबाङै जानाय नुनो मोनो आरोखि खि ना नोंथां ओ आथ बेनि अनगायै माबाफोर ओं ख्रिफोर जाबावनाय नुयो नामा नोंथां नोंसिनियाव
ओ ओंख्रि ओ बेनि अनगायैथ' ओंख्रिफोरा बेफोरनो गाहाय नोंथां ओ ओ नोंथाङा ओ माखासे दहाय बुंखां बुंलांखांनाय ओंख्रिफोरनि गेजेराव माखौ माबेखौबा संनायनि बेलायाव फोरमायना होनो हाबावगोन नामा ओ नान नाफामनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां आरो औ औ औ औ हागोन नोंथां ओ नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो होनोब्ला जोंहा ओ दैज्लां बोथोरावनो जोंनि ओनजोलाव नाफामखौ बां बांसिनै बानायनाय नुनो मोनो दा माबोरै बानायो होनब्ला जोंहा जोंनिनो न'खरनि गाहाय गारजेनफोरा जेब्लानाखि दैमा बा दैसायावहाय ओ दाथ' दैज्लां बोथोरबो नालाय नोंथां गोबां अखा हायो अखा हानायनि जाउनाव जोंहा दैमा बा दैफोरा देरनानै नाया दुब्लि फारसे दावबोयो ओ दा दुब्लि फार से जाव दावबोनायाव जोंहा सेन ओ सेन ख'खा सानानै दोनो ओ सेन खखायाव नांनाय ना खौ जोंहा नांगौखिनि जानानैहाय एसे एसे जायनाखि नाफामनि नामावहाय सामफ्राम फ्रामबो एसे एसे फोरानना दोननानै ओ सानब्रै बा सानबासिम ज खालामनानै जोंहा ना गोरानखौहाय ओ थास' ओ बासर थास' होनना बुङो नोंथां सिनाय मोनो ना
औ सिनायो नोंथां
बास'र थास'खौ हानानैहाय देग्रोयो उवालाव देनायनि उनावहाय जायनाखि ना गोरान ओ ना गोरानखौहायबो उनाव दे देनानै बास'र थास' देग्लिनायजों जयै खेबसेबाव आरोबाव देफा बावनानै लगायनानै जायनाखि औवा हासुं जोंनियावहाय ओ थाराय औवा होनना बुङो थाराय औवानि हासुङाव जोंहा सोनानैहाय ओ थालिर बि लाइ बा माखासे सि ओ प्लास्टिकफोरजों खाथेनानै दोननायखौ जोंनियावहाय नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां दा सोना दोननानै जोंहा जेब्लानाखि नाफामा नाफामखौ नाफाम होनना बुङोब्ला नोंथां ओ माखासे गेसाव हारिनि गेसाव हारिनि ओंख्रि होनना बुंजायो आरोखि नोंथां जायनाखि ओ सेवनानैहाय सेवनानैहाय मोदोमफ्रु जायो जाय मोदोमनाया जोंनि बर'नि आं जानाय जायनाखि नाफामखौ जोङो बर'आ बोसोरसेयाव माने खेबसे जायाब्ला थानो हाया होननाय बायदि बा नाफामनि मोनामनायखौ मोनोब्ला रावबो खारनो खोमा लांनो हाया होननाय बायदि जोंनि ओनसोलाव नाफामखौ बोसोराव खेबसेखौ मोनफ्रोमबो नखराव जानायखौ नुनो मोन मोनो आरोखि नोंथां दा नाफामखौहाय हासुङाव सोना दोननायनि उनावहाय जोंहा ब्रै बा बा मासनि उनाव ओमफ्राय जोंहा मोजाङै जाजानाय खौ जाजानाय जानायखौ जोंहा नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां आदसा नोंथां नोंसिनियावहाय माबोरैहाय नाफामखौहाय जायोना जाया जायाबा माबोरै बानायनायो नोंसिनियाव फंनैसो बिदिन्थि होनो हागोन ना नोंथां
औ नों हागोन नोंथां जोंनिजोंबो नों बुंनाय बायदिनो बानायनाय जायो नोंथां दुब्लियाव जेब्ला दैज्लां सम दा बायदि दैजलां समाव बांसिन दुबलि फोराव नाफोरखौ मोनो नङा होमबा नाफोरखौ बांसिन नाफामखौ ना फिसाखौ बानायनाय जायो नाखौ सानानै जेब्ला नाखौ मोनबोबाय होमबा सानदुङाव फोराननानै फोराननानै जोङो नाफामखौ उवालाव बा जोङो माखासे उनग्लिग्रा उनग्लिग्रा माबाफ्राव अन्थाइफ्राव उननानै जोङो बानायनाय जायो आरो बेखौ बानायनायाव जोङो थास' बिसं थास' बिसंखौ जोङो देग्लिफाननानै बानाय थास बिफांखौ देग्लिफानानै जोङो भयामफ्राव बा हासुंफ्राव हासुंफोरखौ हाथ मोनसे हास'नानै औवा हासुंखौ बेखौ हास'नानै सोनानै बिदिनो ब्रै मास बा मास बिदिनो दोननानै जाजानाय जायो नोंथां बिदिनो बानायनाय जायो
नाफामनि अनगायैहाय नोंसि नियावहाय ना हमनायनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नाफोरखौ नैबे दा सान्दुं गोसा ना नोंथां नोंसिनिजों सान्दुं नुदोंना
औ औ नोंथां
औ दैज्लां बोथोरावबो सम सम सानदुं दुंखावलाबायनाय जायोना बे समाव सान्दुं दुंनाय बोथोराव माने दैया गरम जायोब्ला दुब्लिफ्राव बे समाव नाया थानो हाया सान्दुंजों बाव ओंखारलाबायनाय आरो दैया रानोबा मानेान दैज्लां बोथोरावबो सानदुं दुंखावनायजों रानोबा नाफोरखौ हमनाय जायो आरो आखाइफोरजों बा माबा जेखाइजों गुरनाय जायो बिदिनो मोनो आमफ्रायायो जेब्ला अखाया ज्रुम ज्रुम हायोलाय होमब्लाबो दै देरोबा फासियाल बा सेनफोरजों बा आखाइफोरजों हमनानै नाखौ मोनो आरो ओ नोंथांमोननिजों ओ दैमाफोर गिदिरफोर दं नामा खाथिफ्राव
ओ ओमफ्रायो नाफोरखौ माबोरै हमो बे दैमायाव नाफोरखौ बोरै हमनाय जायो बिनि सोमोन्दै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि साखाथियावनो मोनसे दैमा दं जाय दैमाखौ जोंहा जैमा होनना बुङो ओ बे जैमायावहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोयो गोबांनाखि ना दावो गोबांनाखि बारलि ना माग गुर ना बेनिफ्राय ओ खुसिया ना बे नाखौ गोबां दावनायखौ नुबोनो मोनो ओ दायो जोंहा दैज्लां बोथोर माखासे न'खरनि गारजेन बा गिदिर गाहायफोरा ओ दैमायाव थांनानै मोनाबिलि समाव ओ मोनानि स्नि बाजि दाइन बाजियाव टर्च लाइट लानानै जायनाखि सुग्रा माखासे जं आखाइजों बानायनाय जं लानानै नाफोरखौ सुनाय आरिनाय नुनो मोनो बेनिफ्राय नांगौ बिबांनि ना मोन नोब्ला जोंहा अखानायै फुङाव हाथाय बाजाराव फानहैनाय बायदि बायदि जोंहा नुनो मोननाय जायो आरोखि ना नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथां जोंहा समाबो जाबाय माब्लाबा रायलायफिननोसै नामा
औ दा एसे उनाव रायलायफिनसै नोंथां
औ दे